हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों
ओ ओमफाय जों मा टपिकखौ लानानै सावरायगोन सानखो
अनला खारैनि टपिक लाना सावरायनोसै नामा
औ सावराय जायो होमबा
दे नोंथाङानो सावरायना होग्रोदो
नोंथाङा अनलाखौ बोरै जाना मोजां मोनो? बोरै संनानै मोजां मोनो?
नोंथाङा बुंग्रोलाय नोंथाङा अनला खारैखो जाना मोजां मोनो
मोजां मोनो दाउ बेदरजों अनला जानानै मोजां मोनो ओमफाय अन गुन्दैजों अन-अन गुन्दैखो जों धिंखियाव देयो नोंथाङा नोंथांनिफ्राय बुंदो
आंबो आंबो अनला खारैखो दाउ बेदरजों जानानै मोजां मोनो
ओम
ओम जोंहाबो अनला खारैखौ दिंखियावनो देयो
नोंथाङा बोरै सङो ओमफाय
फार्स माइरंखौ सुनानै लाग्रोबाय सुना लानानै दै सर'खांनायनि उनाव दसे उनाव देनानै दिंखियाव देनानै दिंखियाव देनानै ओमफ्राय दै सारायावथ' दै गुदुं खालामखाना लायो लानानै
औ
दैया गुदुं जा-जाबाथाय आलुफोरखौबो होफादेरबाय गुदुं जानानै ओमफायो दसे उनाव दैया गुदुं जाबाथाय खारै होबाय खारै होनानै दसे दैया गोदौनायनि दैया गोदौनानै आलु आलुआबाय रुइनानै रुइबाथाय ओमफ्रायो माइरं गुन्दैखौ बेयाव होना होयो ओमफ्रायो दाउ दाउ बेदरखौ एव बाहाय एवनानै जोंहा अनला खारैया गोदौहाङो दाउ बेदरखौ बेयाव होनानै होयो
औ
बिनिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा मा होनो
नोंथां बुंग्रोलाय नोंथाङा माबायदि सङो?
आंथ' अनला खारैखो जेरै औवा मेवाइजोंबो जाजायो दाउ बेदरजों ओ खेरायाव दैखौ जानना लाग्रोबाय एसे माने दुंहोबाय दुंहोनानै औवा मेवाइखो होनानै खारैखौ होयो ओमफ्राय गोदौब्ला जों जेरै माइरंखौ एसे दैयाव सो सोमना लायो सोमना लाखांनायनि उनाव जों धिंखियाव जोंहाबो बिदिनो धिंखियाव देयो जेब्ला बि गोदौगोन गोदौब्लाथाय जों अन गुन्दैखौ होनोसै ओंख्रियाव ओमफाय जोंथ' बेदरखौथ' एवफ्रामनानै लाखायो जेब्ला बि गोदौनानै मोजां एसे पाग जागोन अब्ला जों बे बेदरखो बे ओंख्रियाव होबाय आरो इदिनो जानानै जों मोजां मोनो जेरै जों खारैखो जों मैथाजोंबो जाजायो मैथाजोंबो जाजायो जों खारैखो बहुद रो खोम ओंख्रियाव जों होनानै जाजायो आरो
नोंथाङा अनला खारैखौ दैलाव जाना मोजां मोनो ना गथा जाना मोजां मोनो
आं अनला खारैखो गथायैनो मोजां मोनो जानो
औ
नोंथाङा ओरैनो अनला ओंख्रिखौथ सङो ओमफाय बोरै बोरै मा ओंख्रिजों अनला बानायो
ओ आं अनलाखौथ बहुद बायदि रोखोमजों जानो हायो जेरै ना फिसाफोरजोंबो जानो हायो औवा मेवाइदोबो जानो नो हायो
औ
औवानि गाजा आरो औवानि गाजादो जानो हायो थागिरजोंबो लानो हायो अनला खारैखौ जि रोखोम जों जानो हायो आरो बायदि बायदि रोखोमनि बेसाद जों जानो हायो
औ
ना नाथाय बांसिन जानानै मोजां मोन नो औवा मेवाइजों औवा गाजाजों अनला खारै आरो दाउ बेदरजों मोजां मोनो आरो बांसिन
औ औ औ
बेनिफ्राय आरो थाइगिर थाइगिरजों अनला खारै संबा आरो मि जेबो होफैयाबाबो मोजां नाङो एसे
जानानै
नों नोंथाङा थाइगिरजों अनला खारैखौलाय मोजां मोनो ना मोना
मोजां मोनो
नोंथाङा अन अनला खारैखौ दिंखियावनो देखायो न'
औ दिंखियावनो देयो
अ
जोंथ' अनलाखौ लाइ बिलाइजोंबो जाजायो
औ जाजायो
बुजि फैयाखै
बेखौ हाबायाव जों बर' जों बर'नि बर'नि हाबायावबो नांगौ जायो
औ
आरो
बर'नि हाबायाव हाथासुनै खुरोब्ला
खैना गोदानाथ' ओंख्रि सं खानांगौ
औ अनला खारैखौ संखानांगौ।
जोंथ' खारैखो जों लाइ लाफाजोंबो जाजायो।
जाजायो लाइ लाफाजोंबो।
नोंथा थाङा औवा गाजाजों थाइगिरजोंल'सो मोजां मोनो नामा अनला खारैखो
मोजां मोननायाथ' गासैखौबो एसे मोजां मोनो। नाथाय अ दाउ बेदरजों औवा गाजाजों बांसिन मोजां नाङो आरो।
उम
आरोबोथ' अनला खारै जायो।
औ
थालिर फस्लाजोंबो बेदरजों गोथाव जायो आरो दाउ बेदरजो
ओ औ
नोंथांमोनाबो जायोबा?
जायो जायो। बेथ' जाबाय जोंनि बर'निनो ओंख्रिखा।
उम जोंनि बर'निनो ओंख्रिखा। बे ओंख्रिखौ जोंनि बर'नि बर' बर'फोरा जाखायो आरो गोबाङानो।
औ।
बर'निनो ओंख्रि नालाय इयो।
औ संना जानाबो मोजांबो मोनो।
मोजां नाङो। जोंहाथ' जोंहाथ' फुं फुङाव सानफ्रोमबो अनला खारैखो नांखागौ आरो।
औ
सानफ्रोमबो खानसे औवा गाजाजों औवा गाजाजों दाउ बेदर जाबाय आरो सानफ्रोमबोथ' बेदर बेदर थायाना बेदर ना थाया फुं फुंङाव मालाबा ओरैनोबो आलुफोरजों आलुजोंबो संङो आरो
औ
फाय माब्लाबा माबा लाइ बिलाइ लाइबो बिलाइ बोथोरनि लाइ बिलाइ बोथोर थाबाथाय लाइ बिलाइ लाइ बिलाइबो सङो।
औ
आरो थालि फस्लाजोंबो संनाय जायो।
औ जोंहाथ अनला अनला खारै जानो थाखायथ' जोंथ खारैखौ नांथारगो आरो जों खारैखौ बोरै बानाय बेखौथ जोंहाथ मिथिखायो गासैबो। जोंहा थालिर बिफांनिफ्रायनो जायो होननानै
औ थालिर दंफांनिफ्रायनो जायो।
औ बेखौ जिरनानै फोराननानै सावनांगौ। सावखांनानै गुसु जानायालागै बेखौ माबानानै दैजों साबस्रिनानै लगायनांगौ बा बेखौ सरबाखौ जों अनलाखौ मोनो एबा सरि खारैखौ अब्लासो जों अनला खारै संना जानो हायो।
उम खारैया गोबां रोखोमजोंबो जायो नाथाय थालि थालि थालिरनि खारैया मोजांसिन जायो आरो।
बांसिन मोजां जायो औ औ।
खारैखौ मादि मादिबो बानायो?
मादादोंबो थालि मादादो।
दे होमबा नोंथां जोंनिया टाइमाबो जाबाय जां।
औ दे गोजोन्थों